औ नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
गोजोन हर नोंथांखौ कल खालामनायानो मोनसे थांखि लानानानै फन कल खालामदों नोंथां
औ नोंथां
मोन थांखियानो जाबाय नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिंजाय
औ औ
आबाद फोथारफोराव माबादि आबाद मावो माबादि आबाद मावना मानसि फोरा माबादि मुलाम्फा जादों माबादि मावनानै दावगानो हादों गावखौनो सासे राफोद आबादारि हिसाबै सिनायथि होनो हादों सुबुंफोरा बेनि सायाव नों थाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ फोरमायहरनो हागोन ओ आबाद बुङोब्ला नोंथां आबादानो जाहैबाय जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा
औ
ओ आबादफोर होनोब्ला जोंङो आबादखौ गोबां ओ बोथोर लानानै बोथोर मावनाय जायो जाय ओ दा जेरै जोंङो बोथोरा जादों ओ माइ आबाद मावनाय दा माइ आबाद मावदों ओ बोथोर लानानै बोथोर जोंङो ओ मेसें बोथोराव जोंङो बायदिसिना आबाद मावनाय जायो जेरै ओ मुला-मुला ओ लाव लाइ लाफा बेफोरबायदि बायदिसिना बेसर बेफोरबायदि बायदिसिना
औ
आबाद मावनाय जायो आरो जोंङो दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंङो बांसिन गाहाय आबादानो जाबाय ओ माइ आबाद आरो जोंङो जोंनि बर'फोरनि बा आसामनि गाहाय आबाद होननानै जों माइखौ बुंनांगोन ओ मानोना माइयानो जोंनि जानाय आदार बांसिन सुबुङानो जों बांसिन जोंनि एरियायाव ओ माइ माइ आबादखौनो मावनानै जोंङो
औ
ओ जाबोगासिनो दङो ओ आं माइ हाब माइ आबाद आरो ओ बेफोरबायदिनो जोंनिथिं दा ओ माइ आबादनि अनगायैबो थास' जिंखा बेफोरबायदि आबाद मावो आरो मावनानै ओ मानसिफ्रा गोबां मुलाम्फा आरो मुलामफा लागा मुलाम्फा मोनो ओ मोजां आ आबाद मावनानै मोजां मुलाम्फा लानो हायो।
औ औ
बेजों लोगोसे जोंङो अम ओ आबादजों जोङो मोजां न'खरखौ सालायलांनो हायो। ओ बेफोरनि गेजेरावनो ओ गाहाय आबाद हिसाबै आं माइखौ बुंनोसै माइखौ माबोरै मावनाय जायो? गिबियावनो जोङो ओ माइखौ मावनो थाखाय जोङो ओ नांगौ जखानि ओ जाय जेसेबां माइखौ गायगोन बेसेबां जखानि जोङो मोनसे दुब्लि लायो बे दुब्लियाव जोङो ओ ट्रेक्टरजों हालेवनानै गुन्दै खालामनानै हाखौ गुन्दै खालामनानै बेयाव जोङो ओ खोथिया फोग्रोनाय जायो गिबियावनो ओ खोथिया फोखांनानै ओ ओम खोथियाखौ ओ साननै सानथाम- सो ओ थाथ'नानै बेयाव जोङो ओ खोथिया मोजाङै थाथों हिसाबै जोङो बेयाव ओ बेरा बेरा होनाय जायो। ओ बेरा होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो
औ
ओ दाउथुब बा सिलाफोरा जालाङि बायदि बेयावबो जोङो ओ प्लास्टिक बा बेफोरबायदि बायदिसिना खाथाबनानै जोङो ओ खोथियाखौ रैखा खालामो। बेनिफ्राय जोङो ओ खोथिया मोजां जाबोनायनि थाखाय ओ जोङो हासार बाहायो। ओ गोदोयो जोङो नुनो मोनोमोन जे ओ जोङो रासायनारि हासार बाहायामोन नाथाय जोङो दानिया बांसिन रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो खोथियाफोरखौ ओ मोजांसिन खालामनो हायो होननानै बुंनांगोन ओ बेफोरबायदिनो खोथिया देरनाया लासै देरनाया लासै जोङो बरायासे खोथियाखौ आबोद खालामो बेनिफ्राय ओ ओ जेब्ला अखा हायो जेब्ला अखा हायो अखा हानायाव जोङो ओ जों बेसेबां बिगा माइखौ गायगोन बा आबादखौ मावगोन बेखौ जोङो ओ गिबियावनो ओ बेफोरनि आलिफोरखौ दानग्रोना लानाय जायो। आलिफोरखौ दानग्रोना लानानै जोङो बरायासे ओ आलिफोरखौ खोनानैबो लानाय जायो दानखांनायनि उनाव खोनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ बे हाखौ ओ ट्रेक्टरजों खनसे खनसेमाव ओ माबा हां-हालेवखांनायनि उनाव साननै सानथाम थाखांनानै आरो बेखौ जोङो ओ गायनो-गायनो हानाय ओ जानायालासि ओ बेखौ जोङो सोरबा खननै सोरबा खनथाम बेफोरबायदिनो जों हिसाब मथै जों ओ बेखौ हालेवनानै लायो आरो जोङो ओ रुवानिफोर बा गायग्राफोर जोङो बुथुमो बेनिफ्राय ओ गायग्राफोर बुथुमनायनि सिगांनो जोङो ओ खोथियाखौ फुग्रोना लायो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाफोरखौ दब्लाय हिसाबै जोङो ओ राननानै होयो। राननानै होखांनायनि उनाव जोङो ओ बेफोरखौ जोङो गायो गायखां ओ गायग्रा फोराबो बेफोराव गोबां मुलाम्फा जायो मानोना जोंनि ओ बांसिन सुबुंफोरानो एसे गोरिब गोरिब होननानै बुंनांगोन ओ बिथांमोना ओ माइखौ गायनानै सानसेयाव बेथनखौ ओ थामजौ थामजौनिफ्राय बा ब्रैजौआ लासै जोंनि जोंनि जायगाथिं बेफोरबायदि ओ मोनो
औ
बेनिफ्राय ओ बेफोरखौ माइफोरखौ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ माइया मोजां जाथों बा मोजाङै थाथों होननानै जोङो ओ बेखौ हासार होनाय जायो। हासार होखांनायनि उनाव जेब्लासिम माया ओ गब्लब्ल' मोजां जायो अब्ला जोङो ओ माइखौ माइयाव ओ माइया मोजाङै थाथों थों होननानै जोङो बेयाव ओ मा होनो बेखौ मुलै मुलि सारनाय जायो जाहाथे एम्फौफोरा बेफोरखौ जालाङा बेफोरबायदिनो जोङो माइया जेब्ला ओ गिदिर जायो बा देरो देखांनायनि उनाव मोनो जेब्ला हानो हानाय जायो ओ गोदो गोदाय जों नुबोयोमोन माइखौ जों सुबुङानो बांसिनानो हायोमोन नाथाय जों दा ओ गोनोखोआरि मुगायाव बांसिनानो जोङो माइखौ ओ मेसिन मेसिन बाहायनानै जोङो हानाय नुनो मोनो।
औ
बेफोरबायदिनो दानिया ओ खायफा मेसिना ओ डाइरेक्ट डाइरेक्ट माने ओ माइखौ जोङो ओ माइखौ एक्सट्रा जिगाबखौ एक्सट्रा बिब्दिनो बिबदि खालामो
उम।
बेनिफ्राय जोङो ओ जाय आबादारि बिथांमोना ओ माइ आबाद मावदोंमोन बिथांमोना ओ गावनि ओ नांगौ बुस्थुफोरखौ लानो थाखाय ओ जोङो बेफोरखौ ओ बाजार बा बाजारफोराव जोङो बेफोरखौ लानानै थाङो आरो जोङो बेफोरखौ फानो फाननानै जोङो जे जोंनि जेसेबां नांगौ बेफोरखौ जोङो ओ जेसेबां जोंनि गोनांथि बेसेबां जोङो माइफोरखौ फाननानै जोङो बेफोरनिफ्राय
औ
ओ मुलाम्फा लानो हायो आरो जों जोंनि नांगौखौ एसे सुफुंनानै लानो हायो। ओ माइ आबादफोरखौ नोंथांमोननिथिं
औ
ओ माबोरै मावो आरो मा आदबजों मावो आरो गोदोयो माबोरै मावोमोन आरो दा माब बोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनानै फोरमायना होनो हागोन नामा औ नोंथां
नोंथाङा जाबादि माइ आबादनि सायाव बुंदों जोंनि ओनसोलथिंबो बेबादियनो मिलायफ्रामनाय होननानै बुंबाबो गोबां बुंनाय जानाय नङा
औ औ
माइ आबाद होनना बुङोब्ला जों बे माइ आबादखौनो गोदोनिफ्राय मावनानै माने जाबोगासिनो दं माइनि अनगायैथ' जोंहा जेबो गैया बुंनो थांदों माइानो जोंनि गुबै गुबै आबाद बेनिखायनो बांसिनै जों बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद बेखौनो बांसिन सोननानै बुंनो गोनां जायो गुबुन गुबुन आबादफोरखौबो गुबुन गुबुन मावो नाथाय जोंनि हाया एसे गोथौखाय एसे गोथौ सोन गोलैना थानाय आखाइ
औ औ
मेसेंफ्राव मावनाय खेथिफोरा गोबां खम जायो आबादा
औ
बिनिखायनो बांसिनै नोजोर होनानै माइ आबादखौ माइनि समाव बांसिन मावनाय जायो आरो आथिखालाव नुनो मोनदों जे एसे हानाय सुबुंफोरा जोंनिथिंजाय मेसें बोथोरावबो माइखौनो गायग्रा खालामबाय बिसोरो पावार पाम्प गायनानै लाइनजों कानेकसन बानायनानै लाइनजों बिसोरो दै दिहुननानै बिथांमोना गोजां बोथोरावबो माइ गायग्रा खालामबाय
औ औ
बिदि थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा दैज्लां बोथोरनि सम जों थिंबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो मानसिफोरा गोदो जाबादि नांगोलजों खालामनानै मोसौजों हालेवनानै दमो दोमो हालेवनानै हाफोरखौ मोजां गायनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव मोसौ गैलिया मोसौ फानबाय सानसेजोंनो गोबां गोबां गायनो थाखाय ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायो गोदो नाथाय बिदि नङामोन गोदोनि मानसिया थैज' खैज्य' दंमोन सोर सैनो हायोमोन माने बिसोर गोबाव सम हालेवना गायनो नाथाय आथिखालाव बेखौ नुदाव बेखौ नुदाव सानसेयावनो माने गोबां गायनायखौ जोंनि सुबुंफोरा लुगैयो लासै लासै हालेवना गायनो गोसो गैया जालांबाय बिनिखायनो गोदोनिया दानिखौो नायोब्ला आथिखालाव जोंनियावबो मोसौ मोसौआ गैलिया मोसौ गैनो थांलिया गासैबो मोसौफोरखौ फानजोबनानै गासिबो ट्रेक्टर पावार टिलारफोरजों एवनानै नोंथाङा बुंनाय बाददिनो गायनो हमो खोथिया फोजेननाय बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंबो बेबादियानो जेसेबां हा बे जखाखौ लानानै
औ
जेसेबां बिगयेर जेसेबां नांगौ बेखौ लानानै दब्लायसे देब्लायनि एवनानै एवग्लिनानै दोमो दोमो एवनानै खोथियाखौ फोना दोननाय जायो सोरबा जोसा माइब्रा बिब्दिनो जाय जिखौ मोजां मोनो सोरबा रनजित आइजम बा स्मुत बेफोरखौ बायदि बायदि फोननानै जाय जेखौ मोजां मोनो बिदि फैयो होनायनि उनाव बेजों लोगोसेनो बेनि उन उन मानसिफोरा खारायनानै दोननाय जायो खनसे खननै दुब्लि फोथारखौ गोरानावबो खारायो बेनि उनावहाय खारायनायनि उनाव खेबसे दै गोलैनायनि उनाव आरो हालेवबावनानै आलिफोरखौ दान्नाय जायो मोजाङै। दानायनि उनाव जेब्लासिम होथिनानै सो जानानै जुलुसे जुलुसे लुयो लावो बे लावबा सोरबा सो सोरबा बोरि हाफोरखौ नैजि दिनसनो फुनानै गायनाय जायो। मानो होनोब्ला नैजि दिनसो फुनानै गायोब्ला खोथिया गोरलैबाबो जोबोद मोजां जायो होननानै गायो आरो मोजां जायोबो गोरलैयाव नाथाय दै लोमोब्ला बे थैनायनि सान्स थायो। थैनायनि जाहोन थायो आरो बिब्दिनो गोबाङानो गोबां गायबाय नैबे समावबो जोंनि ओनसोलसिम दासिम माने गायफ्रामजोब्बाय होनना बुंनो हायो। मानो होनबा आथिखालाव बोथोरनिबो खुनु बोथोरनिबो जेबो थि गैलिया नांगो टाइमाव दै गैया बिनिखायनो नैबे समाव जोंनिथिं गोबाङानो हाल जांग्रा उथिबाय बुंनो थाङोबा बिदि जाहाबो गोबां गैलिया बुंनो थाङोबा खोथिया थिलि दब्लायनैसो दंबावो।
औ
खिनि गायबानो मथा मथि जोबफ्रामसिगोन थिग बिब्दिनो गोबाङानो गोबां गायगासिनो दं जेरैहायो थिग थिग बिब्दिनो दा दा गोबाङानो गोबां गायबाय दङ लोगोसेयैनो नोंथांमोननि बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो दा गोबाङानो खोथियाखौ नैजि थामजि दिननि उनाव फुनानै गायबाय
औ औ
बेनि उनाव गायखांनायनि उनाव हाल जांख्रा गोबाङानो दैखांबाय
औ औ
बेनि उनावहाय हाल जांख्रा दै दैखांनायनि उनावहाय हाल जांख्रानि आगोल आगोल माइसा माय दङब्ला बा माइसालिफोर दङब्ला बेवहाय फुजा फाथाल एसे सानजा साहा खनायाव एसे फुजाफोर बावनानै बेखौ जागायनाय जायो बेनि उनावहाय जोबनायनि उनाव फाख्रि गायखननाय जायो।